हेलौ हेलौ औ खोनादोंना नोंथां गोजोन औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय नोंथांसिम गिबियावनो जासि जुनाय जाबाय
ओ सबायखर नोंथां सबायखर
औ जों नोंथांजों आं दान्दिसे सम जा बर'फोरनि जानाय लोंनाय बेनि सोमोन्दै ओ दान्दिसे सम नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ ओ बर'फोरनि गेजेरावथ' जोङो गोबां ओ ओंख्रि जों जानायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरनि गेजेरावनो जा, जोंनि बर'फोरनि फोरबो आरो बर' फोरजों नांजाबनानै थानाय मोनसे बे ओंख्रै बेनि मुङानो जाबाय जोंनाव। अनला ओंख्रि नोंथां। खोनादों ना? औ अनला ओंख्रिखौ जोङो बर' फोरा गोबाङैनो जायो
औ।
औ अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां रोखोमै संनो हायो जोङो जेरै अनला अनला फाख्रिजों संनो हायो। ओनिफ्राय जोङो। अनलाजों दाउ संनो हायो अनलाजों औवा मेवाइ बेफोरबायदिनो गोबां ओ नोंथाङा लुगैनाय बायदि बेफोरबायदि संना जानो हायो आरो। आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो बेनिफ्राय अनला ओंख्रिखौ जोङो संनो थाखाय ओ गिबियावनो जेनेबा आङो नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि नखराव माबोरैहाय संनाय जायो।
औ दे फोरमाय।
औ जोंनिया गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो गोनांब्ला जोंनो अन गुन्दै नांगोन जायनि थाखाय जोङो माइरंखौ जेनेबा हरसे सिगां एबा ओ बा द' घन्टा सिगां जोङो सोमना दोननाय जायो आरो जाहाथे मायरङा मोजां मोजांयै रुयो।
औ।
आथिखालावथ' जोङो ओ बांसिनाखनो जा अन गुन्दै देग्रा मेसिन ओंखारनाय जों नुनो मोनबाय ओ दाथ' जोङो उलार एबा दिंखिफोराव गोबां खम सुबुंफोरखौ देनाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव जोंनि ग्रिन दा बेफोरबायदिनो ओ अन गुन्दै खालामग्रा मेचिन ओंखारबाय नालाय। दा जोङो अनखौ गुन्दै खालामना लाखांनायनि उनाव जोङो दा अनला ओंख्रि बेखौ जोङो औवा मेबायाइजों संगोन नालाय बेनिफ्राय बेयाव बेदरबो थागोन। बेनि थाखायनो जोङो ओ औवा मेवाखौ जोङो दानना लायनानै बेखौ जा बेनि बिगुर एबा सुमु बेखौ जों मोजाङै गारना लानानै बेखौ ओ पिस फिस एबा सिथा सिथायै हाना लाबाय आरो बेनिफ्राय बेखौ जोङो मोजाङै सुनानै एसे एवफ्रामना लाबाय बेरा फारसेथिं जों जा बेदर ओ होगोन बेनिखायनो बेदरखौबो जोङो मोजाङै ओ एसे खामफ्राम खामफ्राम जालाय जाासे एसे एवनानै लाबाय आरो एवफ्रामना लाबाय बिनिफ्राय जोङो अनलाखौ दै एसे आरो खारै ओ नङा अनलाखौ जेनेबा गिबियावनो दै होग्रोना लाबाय दैखौ जोङो ग्लब ग्लब ओ गोदौ होनाय जाबाय बेयाव बेयाव जेब्ला अनलाया दैया ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्लाथाय जोङो जा अन गुन्दै बेखौ एसे एसे सारस्रोनानै बेखौ एरना होबाय थानाय जागोन आरो जाहाथे अनला ओंख्रिया सिथाबा। ओ बेनिखाय बेखौ नोजोर होनानै जोङो अनला ओंख्रिखौ एसे एसे सारस्रि सारस्रि अन गुन्दैखौ सास्रि सास्रि होनाय जायो आरो बेनिफ्राय बेयाव खारै होनाय जागोन जोङो। बेनिफ्राय खारै होनानै जा जोंहा बेदर आरो ओ औवा मेवाइ एवफ्रामनानै लादोंमोन बेखौ जोङो होनाय जासिगोन आरो। बेनिफ्राय जोङो बेयाव दै एसे होदेरबावनानै बेखौ ओ खमैबो से घन्टा एबा ब्रैजि मिनिटसो बेखौ मोजाङै गोदौनो होनानै ग्लब ग्लब ओ एसे गथा जानो होगोन आरो ओमफ्राय जोङो दसे गोबाव थानानै जानो हानाय ओ जोबोरैनो गोथाव जाना फैसिगोन बेयाव आरो जों जा न'आवनो मोननाय मस्ला मस्लि बेखौ होनायनि उनाव ओ जोङो जा न'खर न'खर मोननाय जा दुन्दिया, गंगार दुन्दिया एबा खासि थारा बेखौ जोङो होनाय जायो आरो जाहाथे अनलानि जा थावनाय बेयो साबसिन जाबावो आरो। नोंथाङा ओ जा बर'फोर नि नैथि गोथाव ओंख्रि सबायजों साम' बेखौ नोंथाङा मोनजाफेरदों नामा नोंथां?
औ मोनजादों नोंथां।
औ नोंथाङा बेखौ माबोरै सङो एसे मिन्थिगोन नामा नोंथां।
सबाय आरो साम'नि बेलायावथ' आं बेखौ माबायदि सङो एफा मोनथिया। ओ नाथाय जोंहा ओ आइजोफोरा माने मैथाजों ना जानायखौ गोबाङैनो नुनो मोनो आरो। ना। आ नुनो मोनोब्ला आङो माने एसे आ नुयै नुयैनो एबा खोनायै खोनायै एसे मोनथिनाय जाबाय। ए नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै। औ। दा जोंना मैथाजोंना होनोब्ला आइजोफोरनि माने आ बयनिख्रुइ मोजांसिन मोननाय मैगं होनजायो आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव।
औ औ।
जोंहा मैथाजों ना संनोथ' गिबियाव थ' जोंहा ना मोनग्रोनांगोन एबा ना लाबोग्रोनांगोन। दा ना खौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनाबो लाबोनो हागोन एबा न'नि फुख्रि एबा दैमा दैसानिफ्राय हमना लाबोबाय गिबियाव
औ।
आ बेनि उनाव जोंहा नाखौ मोजाङै सायबाय ओ बिनि उनाव एसे थुख्रा थुख्रा खालामामनानै आ बेखौ ओ गिबियावनो एसे फ्राय एवना लायो आरोना।
औ औ।
औ बेनि उनाव जोंहा मैथा मैंगंखौबो गावनि न'आवनो दोङोब्ला बारिनिफ्राय खानानै लाबोबाय एबा न'आव गैयाब्ला बाजारनिफ्राय लानानै फैनाय जाबाय। दा लाना फैनानै बेखौबो एसे आ साखोन सिखोनै आ सुनानै एबा बिलाइ बाहागोखौ मोजां आ मोजाङै बस'नानै आ बेखौ दोनथ'नाय जायो आरो सुनानै।
औ नंगौ नंगौ।
औ बेनि उनाव आ जोंहा जा ना दोंमोन बेखौथ एवफ्रामना दोनखाबाय ओ बेनि उनाव जोंहा मैथाखौ ओ गिबियावथ' ओरैनो थाव होनानैबो नों संनो हायो। ओ बिदिनो संनानै उनावहाय दै होनो समाव एबा दै होनायनि एसे सिगां ओ जा फ्राय एवनाय नामोन बेखौ ओ माने जोंहा बेयाव होद्लानै ओ जेनेबा दै एसे होनानै ओ खोबना दोननांगौ आरो गोबाव समाव लागै। ओ हमना दोननानै नों थाङा जेनेबा मायबा माइबि मसला मसलि ओ फानलु संख्रि होनोबा बेयाव देनाबो होजागोन देना होआबा आरो गिबियावनो जेब्ला जोंङो ओ लरा एबा साराइखौ ओ गुदुं खालामो ओ बिनि उनाव थाव होनायनि उनावनो जेनेबा ओ थायसे थायसे महरै जोङो फालौ बेफोर सा होनो हायो आरोना।
औ हायो औ।
बेनि उनावहाय जोंहा जेब्ला दैया नांगौ बिबांनि रानो ओ एबा संख्रि फालौ बायदिसिनाखौ मोजाङै होजोबो होजोबनायनि उनावनो जोंहा सरासनस्रायै माने ओरैनो गोरलै आदबावनो संजानाय मोनसे मैथाजों ना मैगङा जायो आरो ना।
नंगौ नंगौ नंगौ।
आं एफाग्राब मोजाङै मोनथियाब्लाबो जा मोनथिगौ नोंथांनो फोरमायना होनाय जाबाय आरो ना।
आं इसे सिगाङावसो मखदोंमोन दि सबायजों सामु औ नोंथांनो आङो एसे फोरमायनो सानदों मा मानोना नोंथाङा आं जा एसे रोंगौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। ओ जाहाथे नों थाङा उनाव जा बर'नि ओ ओंख्रि स सबायाइजों साम बेखौ हारसिङैनो संना जानो हानाय जागोनखौ आङो माने आसा खालामो आरो।
औ
बेनिखाय आं नोंथांनि एसे फोरमायनि। जोंनिया सबायाइजों साम संनो गोनां ब्ला जोंङनो गिबियावनो सामु नांगोन। बेनिखायनो जोङो सामु खौ जोङो फुख्रि एबा ओ दैमाफोरावबो मोननो हायो बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोननि फुख्रि एबा दैमायाव साम गैयाब्ला जोङो बाजारावबो गोबां मोननो मोनो। मोननो हायो आरो मफ्राय जोङो औ दैमानिफ्राय जोंङो सामु खौ लाना फैनानै बिखो जोङो हरसेनि नि थाखाय सोमना दोननांगोन आरो ना। मानोना ओ जा सामुआ जाना लानाय ओ बाला हा एबा बिनि बिजानु बेयो गासैबो खिगारजोबो बेनि थाखाय जोङो हरसे बेखौ सोमना दोननाया ओ गोनांथार आरोना।
औ
बेनिफ्राय ओ जोङो फुङाव बेखौ बोखांनानै जा बिनि ओ सामुनि थाखोन बेखौ जोङो फिनजों एबा बिजिजों गरसे गरसे माने एरखलांबाय थायो आरो बेनिफ्राय ओ बेखौ जोङो जेब्ला सोब सोबनानै नालाय बेनि थाखायनो जोङो खिथुखौ जों दानसनो गोनां जायो आरोना ओ जाहाथे जोङो स याव बिनि जा सिङाव थानाय मोदोम बेयो ओंखारबोयो बेनि थाखाय जोङो खिथुखौ दानस'नाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ आरोबाव फिन खनसेबाव दाला एबा सान्द्रियाव लानानै मोजाङै ओ हुग्लेनाय जायो आरो जा ओ जाहाथे बिनि बिजानुआ गासैबो खालांजोबो। ओमफ्राय जोङो साम'खौबो मोजाङै एवफ्रामना लाबाय आरो। बेनिफ्राय बेराफारसेथिंजाय जोङो ओ जा सबाय बेखौ होख्रेमना लानानै जोङो सा थौ एबा साराय गंसे लानानै बेखौ जानबाय आरो। सबायखौ दै एसे होनो खारै एसे होनानै ओमफ्राय बेखौ जोङो एसे सागं एबा पक्रास मारिनानै एसे ओ माबा होबाय आरो जोङो ओ गेब्लेहोबाय बेनिफ्राय संख्रि एसेबो हो खाबाय बेयाव बिनिफ्राय जोंङो साम'खौ एवफ्रामना लानायखौ बेयाव होना होनाय जाबाय बेनिफ्राय मस्ला-मस्लिबो ओ जोंङो होनाय जाबाय। बेनिफ्राय दसे ओ गोबाव खोबहाबना दोननानै बेखौ ओ जेब्ला साम'आ थाब-थाब थुब थुब बेफोरबायदि आ सोदोब होगोन एबा बेरगोन अब्लानो ओ जों बेखौ जानो हानाय जानानै फैसिगोन आरोना।
औ
बेफोरबायदिनो औ ओ साम' ओंख्रिया बर'फोरनि मोनसे फेभरेट ओंख्रि जानानै दङ आरो दासिमहालागै माने जोबोर गो थाव जायो आरो बे ओंख्रिया।
औ
औ दाथ' जोंनिया ओ नोंथां समाबो जागायमोन ओ नों
औ नोंथां
गोजोननाय मोनबाय आरो बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै नोंथांजों सेयार खालामलायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों फिन खेबसेबाव ओ सावरायफिननो मोनगोनखौ।
औ आ आंबो नोंथांनिफ्राय बायदिसिना गोबां गोदान-गोदान जेनेबा संनायनि बागै एसे मोनथिबाय ओ बिनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर ओ दे अब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै औ दे।